नोंथां
औ नोंथां ओं खोनादों
औ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा?
औ दङ दे ओरैनो जनानै
ओ नोंथाङा दसे सम आंनो होनो हागोन ना बिदिब्ला नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि ओ नोंथाङाबो नोंथांनिफ्राय जिखिनि हायो बेखिनिखौ फोरमाय आ रो आंनिफ्रायबो आं जाखिनि हायो बेखौ फोरमायनोसै नोंथां औ बेआय दायानो जाबाय जोंनि बे बैसागु आरो ना बैसागुनि बागै सावरायनि आरो
औ
औ नोंथाङाबो नोंथांनिफ्राय जिखिनि हायो बेखौ फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां औ औ दे नोंथां बिदिब्ला जागायनोसै
औ दे जागायदो
औ बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जों बर'फोरनि मोनसे बियो धोहोरोम
ओम
गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेखौ फालिबोबाय थानाय बा बिदिनो आगोलनिफ्रायनो जोङो सोलिबोबाय थानाय बियो मोनसे मानिबोनाय मोनसे बियो जोंनि बर'फोरनि मोनसे
धोरोम आरो ओम
माने जोङो बैसागुखौहाय मोननै रोखोमै फालिनाय जायो आरो जों बर'फ्रा मोनसेया मोसौ माने जिब जुनारनि थाखाय आरो मोनसे जाबाय जोंनि बे मानसिफोरनि थाखाय आरो।
औ
बिदिब्ला माने मोसौफोरनिफ्राय मा जागायलांनोसै आं नोंथां
औ जागायदो
मोसौफोरो जेरै मोसौफोरनि बैसागु जेरै ओ बैसागु जेनेबा मोसौफोरनि बैसागुखौ इदिनो
माबा सैथो दाननि लास्ट सैथो दाननि लास्टावहाय जों बेख खौहाय माने ओ फालिनाय जायो आरो जेरै फोरखोहाय माने मोसौफोरखो सैथो दानि लास्टनि सानसे सिगांनो जों माने मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय जि बुस्थु नांगौ मुवा बेसाद नांगौ गास बो मुवा बेसादखौ नों माने उम बुथुमजोबनानै लानाय जादों औ जेरै जों बिदिनो फान्थाव लाव बिनिफ्राय बिदिनो दिग्लि गुटि बिदिनो उ मोखौखौ बुंनो थाखाय औ
थाया बिलाइ
औ औ माने बेफोरखौहाय नांगौ थिं बुथुमनानै लायो आरो आरुं औ बे आरुंखौहाय जोङो बानायनानै लायो औ
औ आरो जों बेयाव ओ सौराय होनाय जायो आरो ना
औ औ सौरायबोनाय जायो औ बेहाय जोङो बेनिफ्राय बिनि उनावहाय जों बिनि अखानायैहाय जेरै सैथो दाननि लास खालि जेरै जों मोसौखौ जेब्ला मोसौफोरखौहाय जों बिदिनो थुखैनो बा बिदिनो थुखैयैनि सिगां जों माने बेखौहाय फुङावनोहाय जोङो बिदिनो बे लाव फान्थावफोरखौ गासिखौबो जोङो हाजुमनानै लायो हालदैफोरखौ औ हालदैफोरखौहाय जों बिदिनो साना लायो आरो जेरै जोङो ओमफ्राय औवानि आरुंहाय जोङो बिदिनो हायलेंगा सुयो आरो
औ
औ बेहाय लेंगाखौ मोनसे थुयो जेरै औ बाथौ मोनसे बे जोंनि बे सोनाबसा खि मोनसे मोखौ गुलियाव आरो गासिबो औ औ औ मोसौनो मोसौ गलियावबो आरो बे जों मानसि थाग्रा न'फोरावबो माने ओ बेहाय मोखौफोरखौ गानहाय जायो आरो औ आरो जोंनि बे उखुम मुदायावबो सारो आरो आथा
औ जोङो इदिनो मोसौनो इदिनो न' गानहोग्रोबाय न' गानहोनानै बिदिनो इसे इसे न' सारनानै जों मोसौनो ननो सारना लाङो आरो
औ औ औ जेरै बिनिफ्राय मोसौखौहाय थुखै जेरै माने बेखौहाय जोङो माला साला गानहोखांनायनि उनावहाय बिदिनो जेरै हांगार मानो होनोब्ला हांगार फथा गोसोमहाय थुनाय जायो आरो जों मोसौनि
थुखैनो फथा गोसोम थुनाय जायो एबा जों बेखौ ओ सारानि बे गोसोम जानायजोंबो फोननाय जायो बिदिबा जोङो बे बेटारिनि बै माबाजोंनो फोननाय जायो आरो मोसौनो फोथा इदि
औ मोसौनोनो जा माने बोरमा मानो जा माने गासिखौबो जों माने फोनजोबनानै होयो आरो ओमफ्राय होखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो बेखौ मोसौफोरखौ थुखैनो लांबाय थुखैनो लांनायावथ' जोंनि गोदो गोदोनिफ्रायनो जों मोनसे ओ माने मोसौ थुखैनायाव मोनसे ए गान खनो आरो जेरै बर'फ्रा माने लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर बिफानि औ बिफानि खिथेर बिफानि खिथेर बेफोरबायदि होननानैहाय जोङो जोंनि मोसौ फोरा जा गोलाव गेदेर होननानै माने बेफोर बायदिहाय जों मेथाइ खनोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय
औ
बे मेथाइखौथ' नोंथाङा खोनादो जानांगौना नोंथां औ औ माने बेफोरबायदि ओमफफ्राय बे बिदि खालामनानै माने दिग्लि जोंहाय बेफोरबायदि बुजायो
बुज्रा नांगौ औ बुज्राय जायो आरो जों बिदिनो बांसिनानो दंग'फोराव एबा दैमाफोराव थुखैनो लाङो आरो थुखैनो लांनायाव सिगां जोंनो सारो आरो बिदिनो उमफ्राय सल' खनै खनै सारनाय जायो आरो उमफ्राय जोंङो थुखैयो थुखैनायावबो खननाय जायो आरो।
औ मेथाइखौ खनै खनैहाय बिफोरबायदिनो सारनाय जायो आरो उम बिनि उनावहाय जों बे बेखौहाय सारखांनायनि उनावहाय माने मोसौखौ इदिनखालिहाय माने ओरैनो हगारना दोननाय जायो आरो जोङो जेरै बिदिनो मोसौफोरखौ उदाङै हेगारना दोननाय जायो आरो।
औ
मोसौफोरखौहाय खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ माने मोसौफोरखौहाय इदिनावहाय माने माने मोसौफोरखौहाय जोंनिफ्राय उदाङै हगारना होयो जाहाथे बिसोरबो औ औ जाहाथे बिसोरबो मिथिंगानि माबाखौ माबानो नागिरो नालाय बिदिनो हगारनानै बिनि उनावहाय जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब जेब्ला मोनाबिलि स ‌ म जायो अब्ला बे मोनाबिलि समावहाय मोसौफोरखौ गलियाव लाबोयो गलि आव लाब ‌ नायनि उनावहाय बिदिनो लाबखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो थालिर आखासे आरो बिदिनो गय जरा फाथै जरा धुप सावनानै मोसौनि फागा फागाखौबो मिथियोना नोंथां नोङो?
ओ
औ बे फागाखौहाय जोङो बाउनाय जायो आरो बे मोसौ गलियावहाय।
औ
औ बे फागा खौहाय जों बावनाय जायो बे बिनि अखानायैथ' जों बे मानसिफोर मानसि नि बैसागु जेरै अ मानसिफोरनि आरो ना जेब्ला बैसागनि एसे खालार जायो बि खालि माने जों गासिबो माने जुमाय नो माने फुङावनो दुगैस्रां स्रां बाथौआव जोङो
बाथौआव जों आलारि बाथि सावो आरो बिदिनो जोङोदि बाथौ बाथौ बिदिनो थौगि थगि होयो आरोना जाहाथे जोङो जोंनि बैसागु ओ
इंराजि ओ इंराजि रावनिफ्रायबाथ' जोङो जा नुवारिनिफ्रायनो जों बैसागुखौ हमो नाथाय जोङो बे बर' औ औ जोंनि बे फार्स बैसागु बा बिदिनो फार्स गोदान बोसो र होननानै जोङो बेखौहाय फालिनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि बे गोदान बोसोरा औ औ मोजाङैनो मोजां थांथों मोजाङै मोजां बारलां थो होननानै जों बेयाव आलारि बायदि आफा बोराइ बाथौनि सेरावहाय जोङो आर'ज गाबनाय जायो बेनि उनावहाय बेयाव जोङो साथि आरि लगायखांनानै जों बिदिनो माने बिदिनो फुजा होयो नालाय जेरै प्रसाद होयो बुट माने बायदिसिना होयो बेफोरखौहाय जों गासिबो रानलायनानै होनांगौ बा बिदिनो गासिखौबो लेंहरलायनानै जमा जानांगौ बिनि उनावहाय आरो
गुदिदफोरखौ मानलायो
औ गिदिरफोरखौ मान लायो उन्दैफोरनो मान होयो ओ बिदिनो जोंहा ओ आबै आबौमोन थाबा जोङो आबै आबौखौ खुलुमग्रोनानै इदिनो आइ आफामोनखौ खुलुमग्रोयो इनि उनाव ओ ओ औ। बयनिख्रुइ देरसिनखौ जोङो खुलुमग्रोनाय जायो आरो। ओम। औ बिदिनो खुलुमग्रोना लानानै जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो आरो।
औ औ औ औ औ औ गेदेरफो नाव जों बोर बियो बिनि उनावहाय जों बिदिनो बोर बिबाय बोर लालायबाय खुलुमलायबाय गिदिरखौ मान होबाय उन्दैखौहाय बोर होबाय बिदिनो बोर लालायबाय बिनि उनावहाय जों बिदिनो लावखार ओंखाम जानायाथ जों बर'फोरनि थाखायथ दोङो बैसागुनि से खालाराव मानो होनोबा बैसागुनि से खालाराव सोरहाबा बोरमा दानो सोरहाबा फारौ सिथारो सोरहाबा दाउ सिथारो। औ औ। बेफोरबायदि नेमा दोङो मानो होनोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर नेमखान्थिफोरा दोङो आरो जोंनियाव। आरो सोरहाबा बिबारनि माने बिबारनि फुजा थाबाथ बिफोरबादि जेबो माबा गैया माने बोलि होनायनि जेबो माबा गैया आरो जायहा माने बोलि होनाय फुजा दं बे बेफोरबायदियावहाय माने बुहुत औ औ बुहुत मानसिफोर थायोबा बिदिनो गासिखौबो लिंलायनानै ज जाहोनाय जायो। आरो बे बे दिनावहाय। ओम बेनि उनाव बे सिमा जों औ औ।
बैसागु बुंनो थाङोब्ला जोंना आरो बिदिनो दंफांनि बिलाइफोरावबो गोदान महर लानाय जायो आरोना
औ औ औ बैसागुआव बिदिनो मिथिंगायाथ सोमखोर सिनना जेरै दंफांनि बिलाइफोराबो खिलियो ओम खिलिनानै बिदिनो जेरै जों बे टाइमावहाय जोंनि गासै देहानि माबाफोराबो गो-गो- गोरलैयो रोदोमनाय जायो आरो। आरो माने दंफां औ औ औ औ औ
जायो आरोना जेनबाबा आरो इदिनो आरो समाक्षना समखोर इदि मोजां जाहैयो आरोना नायनोबो मोजां जाहैयो आरो समायना बिदि बिलाइ गोथां गोथांबा
औ गोथां गोथां समायना जायो आरो जायगाफोरा माने ओम एक मा होनो बे फोथारफोरानो एकदम समायना जेरै खायमा खायमा गोथ थां गोथां माने जेखिबो समायना माने मिथिंगायानो समायना महर लाखायो आरो। बैसागु बोथोरहाय औ औ बिनिफ्राय बिदिनो नै आरो बेखौहाय जों से सानखौहाय जों बिदिनो रंजा बाजायै जों इदिनो फुजा होनानै जों बारहोहर हरबाय बारहोहरबाय आरो बिनि नेक्स्ट दिना थार्दआव अ सेकेणआव सेकेणड देआवहाय औ औ सेकेणड देआवहाय जों बिदिनो रंजानायनि दिन फैबाय जाहाथे जोङो गासिबो रंजायो। बिदिनो ज लोगो नांनानै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला
गथ' गथाय बिबाजै बिबोनां बिदिनो जेबो ओंखारनानै मोसानो ओंखारो रंजानो
रंजानो ओंखारो गासिबो। ओम गो माने जेबो गोसोआव जेबो हिंसा हिंसि गैयाबा बिदिनो अनज्लायलायनानै माने जोङो बोसोर गोदानावहाय बिदिनो औ औ।
रंजानो मोनो नालाय गासि जेबो ज' ज'यैनो इदिनो रंजानो ओंखारो आरो जोंबो बिदिनो बेलेग गुबुन जायगायाव बिदिनो मोसानो थाङो आरो ना? मोसानो थांनानै जोंङो इदिनो मागिनो फैयो। जिखिनि जों मागिना मोनदों बेखौ जोङो जमायना दोनो आरोना।
औ आरो बिनि उनावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जेरै हिन्जावफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों गान्नायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला हिनजावफोरनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय माने बर'फ्रा जेरै दख'ना गोमो फास्रा फास्रा गोजा आरो ब्लाउस गोज जा माने बेफोरबादि गानो आरो माने जेरै दावराय आगरनि आर'नाइ आर'नाइ दिंखिया बिबारनि दिंखिया बिलाइनि आगर उम बादि बैग्रि बिबारनि औ बैग्रि बिबारनि आग गर बेफोरखौहाय जों गोमो गोथां फास्रा बिदिनो आर'नाइ लानानै जोङो ओंखारबोयो आरो हिनजावफोरनि बेलायाव आरो हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' जों बिदिनो गोथां गामसा आरो बिदिनो गेन्जि गुफुर आर'नाइ गोथां औ। औ गस्ला माने